औ औ
मा खालामदों नोंथाङालाय
नै दङ उन्दुनानैनो दङ।
जाखांबाय नामा नोथां
जाखांबाय जानाय
मा ओंख्रि जागोनथां।
ओंख्रिया ओरैनो आलु फाजासोम
औ औ औ
औ मोजां औ नोंथाङा
आंबो नै जाखांनानै ओरैनो जिरायग्लांलाबायना दङ।
औ।
ओरैनो सिमपोल ओंख्रिलै।
सप औ
आलु बिदिनोसै आरो जोंनाव बर'नि फिसा नालाय आलुफोरखौनो जाबाय बायनांगौ जायो आलु, सबाय बिमा बेफोरबायदि
आलु गैयाब्लाथ गैया ओंख्रियानो होमबा जागाय जासि थिना नोंथां
औ दे नोंथां सावराय जासिगोन दे उम
नोंथाङा ओ दावबायनो खोब मोजां मोनो नामा?
आं आं दावबायनायाथ' दावबायनोलाय मोजां मोनो अब्लाबो बारा इदि दावबायनाय जायाखै जानायालाय
औ
गोजान गोजानथ' बारा थांनाय जायाखै आरो औ बिनि उनाव नोंथाङालाय दावबायनो मोजां मोनो
दावबायनोलाय मोज जां मोनो नाथाय औ
ओ औ माखासे औ उम उम माखासे रांखावरिनिबो खोथा थायबाय ना लाय एखोनो गोजान गोजानाव थांनो हाया जाहैबाय ना नोंथां औ
बिदिनो खाथि खाला ओनसोलफोरावलाय दावबायो।
औ
औ
आंबो बिदिनो खाथि खाला ओनसोलफोराव दावबायदों दावबाय नाया बारा गोजानावबो थांनो हायाखै हानाया माखासे रां रुफानिबो खोथा थाबाय नालाय बेनो दावबायनाय हायासै दि आरो
दावबायनायनिफ्राय नोंथाङा माबा माबाफोर आबुंफोर मोनदों नामा होनो
औ दावबायनायाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा ओरैनोथ आं दावबायदों। फिसा फिसा बिदिनो ओ दिस्ट्रिक लायै बा गामि एरिया बा बबबा मोनसे जायगाफ्राव दावबायनानै आं मोजां मोनदों आरो माने बैफोर जायगायाव दावबायनायाबो खोब मोजां मोना अबेबाथ गावबाागाव जायगाफ्राव बिदिनो फिसा फिसा पार्कफोर खुलियो। जेरै दावमा दाउसाथ थानायानो जा बबेबा गेलेग्रा जा बबबा बिदिनो बिफां लाइफां थानायानो जा माखासे मा खौ मिथिनो हायो आरो माखासे गियानखौ बुथुमनो हायो। मायन्द खर' मायन्दफ्राबो एसे फ्रेस जायो गोजोनो। उम थ' दावबायना बे माने इनजय मोनो आरो गोसो
नंगौ।
नोंथां ओरै जेनेबा नोंथांमोनिखै बिदिनो दावबायग्रा जायगाफोर दंबाय बायो नामा नोंथाङा दावबायनाय?
जोंनि बे ओरैथ' ओनसोलाव खोब खम दावबायग्रा ओनसोल गोबां गैया थांनांगौ जायोब्ला जों एसे गोजान थांनांगौ जायो गुबुन जायगायाव एसे
औ।
खाथि खालायाव एसेबांआव गैद्राया औ।
ओरैनो नों थाङा खाथि खालानियाव थां नानै नोंथाङा मा मा नुबोखो जेनेबा?
खाथि खालानि ओनसो लाव हिसाबै गन याव थांनानै जों खोब मोजां मोनबोदों ओ बेहाय माखासे बिदिनो ओ माने थाग्रा जायगायावबो एसे बेरायहैदोंमोन खोब मोजां मोनबोदों नुनानै
औ ओम मोजां मोनखागोन नोंथां औ। औ औ। माखासे नुफेरि बुस्थुफोरखौबो नुबोनाय जाहैबाय ना नोंथां
औ।
नै ओरैहाय जेनेबा नोंथाङा बेरायना जिब जुनार जायगायाव बेरायखांबायना नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङा जोंनि नैबे जायरि लकेल एरियायाव उम नुनो मोनै बुस्थुफोरखौबो नुबोदों जानांगौ।
औ नुदों नुनो मोनै बुस्थुखौ खोब नुनो मोनो।
औ औ।
ओरैनोथ' गोबां जिब जुनार दाउमा-दाउसाफोर जोंनि बारा इ लकेल ओनसोलफ्राव नुनो मोनै बुस्थुखौ जों काजिरङा बा अबा नेस नेल पार्क बेफोरावथ' नुयो जाहैबायना नोंथां। आं उम। मा खासे मोख्रा, दाउ। बायदिसिना इफोरखौ नुयैखौ नुनो मोनो। औ ओरैनो। नोंथाङा दाव दावबायनायाव ओ औ। ओ नोंथां बुंलाय।
औ। आ।
जोंनि ओनसोलावथ दाउफोरखौ माफा मानै गुबु गुबुनलसो नुयो नालाय बैफ्रावथ माने बाथफोरा गोबां रोखो खोमनि दङ माने फिसानि
औ दङ।
औ।
औ।
जों नुनो मोनै दाव नुनो मोनो जेरै दुलाबाथा दाउ गोबां रोख खोमनि दङ औ।
उम उम।
जोंनि ओनसोलाव नुनाया गुबुन। आरो बैयाव नुनाया गुबुन गोबां रोखोमनि औ। आरो मोख्राफोराबो गोबां रो
औ औ औ‌।
नुनो मोननाय जायो आरो।
ओरैनोथ मोख्राखौ जोङो औ जोंनि‌। लकेलावथ मासे मासे जाथि बा मोनसे। मासेल माबाखौ नुनो मोनो खोमा ना। नोंथां।
औ औ मासे साइस।
औ मोनसे साइसनिल। ओरै काजिरङायानो जा बा नेसनेल पार्कआनो जा इफोरावथ जों गोबां फिसानिफ्राय गिदिरसिम नुनो मोनो जाहैदोंना नोंथां।
औ
औ उम ओरैनो आंबो सिगांनि समाव बेरायनायाव एसे आन्दाज मोनदों मोननाया सिगां जे बा बेरायनो लाङोना ओम नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेरायनो थांफेरबाय जानांगौ।
औ थांफेरबाय।
ओ ओ आसलथे जोंना मोख्राफ्रा औ औ औ ओ ओरैथ जोंना मोख्राफ्रा बुंनो ओ थाङोब्ला गोसोम गोसोमखौ बिदिनो मा मोख्रा होनोमोनथाय बेफोरखौ नुबोयो । जोंनियावथ बे जाथि बे एसे माबाखौसो नुयोना नोथां
बारा मोजां खोनायाखैमोन
औ नोथां खोनाखै?
औ
हेलौ
हेल'
औ खोनाबायना नोंथां औ एसे नेटनि प्रब्लेम दंलै बेखायनो बारा मोजां खानायाखैमोन। औ औ ओरैनो नोंथाङा दावबायनो हारसिं मोजां मोनो ना नखरनि बिदा फंबाय बा सोरबा लोगोफोर मोजां मोन नामा दावबायनो।
दावबायनोथ हारसिं मा जाया इन्ट्रेस्ट जाया। बेनिखायनो माने नखरनि आरो लोगोफोरजों औ
औ औ नांगौ नोंगौ औ उम माखासे ओ औ बुंलाय नोंथां।
नोंथाङालाय माबायदि? खोब मोजां मोनो
आंबो नंगौ थिगानो आंबो खोब मोजां मोनो बिदिनो लोगोफोरजों बेरायबा खोब मोजां मोनो दावबायबा माने नखरनिफोरजों दावबायबाबो खोब मोजां मोनो बिदिनो फारफ्रोमथिंबो मोजां मोनो आरो ओरै बुंनो थाङोब्ला नखरजों बेरायबाबो माखासे रां रुफानि खोथायाव बेलायाव जेनेबा एसे एनै हेफाजाब होनो हाबाय लोगोफोरजोंबो इदिनो थांबा एसे एनै हेफाजाब होलायनो हाबाय गावजों गाव बिदिनो रायजलायनाय मानाय नुनाय ओरै एसे इन्जय जायो आरो खोब। फारनैथिंबो बेरायनो मो जां मोनो आरो आङो
नंगौ नंगौ उम
ओरैनोथ' जोंना बेरायनो बेरायबाथ खोब गियानबो मोनो जाहैबाय गोजान गोजान नुफेरि जायगाफोरखौबो नुगोन औ नोंथाङा ओरै जेनबा आसामनि बाहेराफोर बा बेलेग जायगाफोराव बेरायफेरबाय नामा?
औ आसामनि सिङावनो बेरायबाय आरोना औ ओं जेनेबा आसामनि सिङावनो नोंथाङा ओरै गुवाहाटियानो जा माबायानो जा तेजपुरानो जा बेरायखांबाय नामा नोंथां?
औ गुवाहाटि बेरायबाइ
औ औ गुवाहाटियाव नोंथाङा मा मा नुनो मोनबोखो जेनेबा?
गुवाहाटियावथ' गोबां नाम बुंथ्र हायि जिब जुनारनि माने नुबोदों ना बेफोरनि मुंखौथ मिथिजोबा जाहैबाय
औ
औ माने दाउफोरानो माने फिसानिफ्राय गोबां माने रोखो
औ औ औ नंगौ
आरो बे मै-मै माने फोरखौ नुनो थाङा माने बेफोराव नुयो माने फिसानिफ्राय माने गिदिरसिम माने
औ औ औ ओरैनोथ' बैदि पार्कफोराव जोङो जिबौफोरबो नुयोना नोंथां? गिदिर गिदिर जिबौ औ औ औ औ औ
ओ दे होमबा ना नोंथां औ
समाबो जाबाय ना होमबा ओ उनफोराव लोगो मोनसिगोन नोंथां औ उनाव सावरायबाय थानोसै दे
औ दे होमबा ना
औ दे दे